हा
औ नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ओ दायो मा खालामगासिनो दङ?
दासान्दि दंथ'यो नोंथां आङो बिदिनो जिरायनानै।
अ नोंथांजों दसे सम होनो हायोब्ला माखासे खोथा सावरायनो होनानैसो ओ सानदोंमोन आरो ना नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ दाासान्दि आं ओरैनो दं थायो दा रायज्लायजागोन नोंथां।
उम आं नोंथांजों माने ओ आथिखालाव आरो गोदो गोदोनि आरो दानि आब बाद मावनायनि सायावहाय ओ फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथाङा ओ नोंथांजों
औ औ सावरायजागोन नोंथां
आबादाथ' आबादाथ' मानसि माहारिजों गोथौ सोमोन्दो दं नालाय गोदोनि समावहाय आबादखौ जोङो ओ माइ आबाद बिदिनो ओ माइ आबादखौल' जों मावो होननानै मिथियोमोन आथिखालावहाय माइनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
नोंथाङा ओ ओ गोदोनि गोदोनि समावहाय मा मा आबाद मावो बेफोरखौ मोनथियो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ औ थां जैहथु गोदोनि समावथ' बिदिनो जोंथ' माइफोरखौ मावनाय जायोमोन लोगोसेनो बेसर। बेनिफ्राय लाइ लाइफोरखौ फोनानै जोङो न'आव न'आव जानाय जायोमोन न'आव जानो थाखाय माने ओ बेफोर लाइफोरखौ इसेबां फोनाय जायामोन नाथाय जोङो एसे खनायाव दख्लासे खदालफोरजों जावफ्लेनानै मालाबा खानानै जाब्रबनो थाखाय होनाय जायोमोन आरो। दा बेफोरखौनो आं मिथिगौ बिदि अनगाथ' आलुफोरखौबो गायनाय जायोमोन बिदिनो
औ आथिखालाव बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि लाइ मुला बेफोरबायदि मैगंफोरखौहाय आबाद मावनायफोरखौहाय नोंथाङा माबायदिहै मावनाय ब मावनायफोरखौ नुयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जिहेथु ओ नंगौ दिनै समावथ' जोंहा बांसिन बिसिनानो बेफोरबायदि गायनाय जालिया आरो खायसेया गायो नंगौ। गायोब्लाबो बिथांमोना ओ दिनैनि समाव बांसिनानो बायदिसिना रासायनारि मुलिफोर होनाय खौ नुयो मुलाफोराव बांद्राय मुलि होआ होनाया अब्लाबो जोंहा बायदिसिना हाइब्रिड मुलाफोरा फैबाय जोंनियाव हंकं मुलानो माबबा बिराद गिदिर गिदोर जायो आरो ना बेयो। बेफोरखौ गायो आरोना दानि जुगाव माने बेनिफ्राय आथिखालाव बेनिफ्राय लाइ लाफाफोरखौथ' बांद्राय बेफोरबायदि दिनैनि समाव फोनाय जालिया फैयोब्लाबो खायसेया जानायनि थाखाय इसेबां फोनाय जाला आरो ना खायसे फाननो थाखाय माने बायदिसि मुलि हासार होनानै माने फाननो थाखायसो फैयो आरो ना। दा नोंथांमोननिजोंहाय माबायदिसिं सोलिगासिनो दा आसान्दि।
जोंनिखि आबादफोराथ' दासान्दि जोंनियावहाय दा दैज्लां बोथोरनि समावहाय माइ गायनाया सोलिगासिनो आरोना बिदिनो दैज्लां बोथोरावबो माइ गायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ आबादबो मावदेरखायो आरो जोंखिजाय
औ औ
जेरै बानलुनि खेथि ओ जुखामनि खेथि बेफोरबायदिबो गोबां माने गुबुन गुबुन माने आबाद मावनानैहाय गोबां बिजनेस खालामनायफोरखौ नुगासिनो आरो जोंनि ओरै साइदआवहाय
औ औ औ। नोंथाङा एसे फोरमायना होनांगोन ना अब्ला जिहेतु जोंहा नंगौ जोंनिजोंबो नोंथां जोंनिजोंबो बानलुफोरखौ एसे एनै गायो ओ गदेरबो दंना जोंहा फानलु खेबजां होनना बुङो जोंनि जा
अ
ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै खायसेया गोजौ जायगा थानायफोरा गायो बेफोरखौ एसे एनैबाबो इमान बुरजा गाया आरो ना फाननो थाखायबो बिदिनो एसे गायसाबोबब्लाबो बिदि एमान गुवार गुवार गायनाय नुवाखै एसेबां रां आर बुजा नुवाखै आरो ना। सोलिनो थाखाय गरफा गरनै रां मोनो नाथाय बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो माहाजोन जानाय जोंनि ओनसोलाव आं नुवाखै आरोना जोंनि जा ओनसोलाव ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जिहेथु बानलु खौ नोंसोरनि ओनसोलजोंहाय माबायदिहाय आबाद मावनानै ओ सोरबाबा गावनि आथिङाव सुंथारानो हानाय मानसि दङ नामा नोंसोरनि ओनसोलजों हाय
औ जोंनिख नायनो थाङोबा गोबां दं आर ना बानलुजों बानलुजोंनो माने बानलु फाननानैनो इदिनो गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं फाननानै न'खर सोलिनाय गोबां दं आर ना ‌। जोंनि एरैहाय माने बानलु बानलु बि बानलु गिदिरखौबो माने ओ गोबां रासायनारि मुलि बाहायनानै ओ इदिनो इदिनो बुरजा बुरजा बिगाब्रै बिगाबा बिदिनो ओ गायनानैहाय गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय बेफोरबायदिखौ जों नुगासिनो आरो ना बेफोरबायदिनो गोबांथा खामायनायखौ नु-नुगासिनो आरो जोंनि ओरै साइडआवहाय बेनि अनगायैबो बानलुल' नङा बानलुनि अनगायैबो मैगं थाइगं गोबां दं लाव जिंखा बेफोरबायदि गोबां माने मैगं थाइगं दं गाय गायनानैहाय न'खर सुफुंथखौ नुगासिनो आरो माने गावनि एरियायावल' नङा गुबुन जायगायावबो दैथायहरनायखौ जोंनियाव नुगासिनो आरो
औ औ औ अ अ
नोंथांमोननिखि जायो दा दासान्दि ओ मा मा आबाद मावनाय जागासिनो नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
जोंनिजोंथ' दासान्दि बेफोरबायदि जोंनियाव एसेबां आबाद मावा अब्लाबो दङ जोंनि जा बिदिनो फाथो आरिफोरा दंलाबायो बेनिफ्राय
उम
फाथोजों लोगोसे दङ जोंहा खायसे ओ माइ आबादफोराथ' सोलिगासिनो दङ दासान्दि।
उम
माइ आबाद दङ बिनिफ्रायथ' बेफोरबायदि बेलेग आबाद इसेबां गैया जोंनि जा ओ बेनिफ्राय जिंखाफोरखौ गायदों अबावबा अबावबा
औ
बेनि अनगाथ' बिसेबां बिदि गैद्राया आरोना।
उम ओमफ्राय मैगं आबाद मावनाय बुंनानैहाय न'खर खुंनाय बा ओ बांसिन मानसि गैया आरोना नोंसिनिखिजाय।
इसिबो आं गैया गैया बेनिफ्राय दासान्दिथ' आंबो बारा न'आव थाया नालाय एसेबां मोजां मि थिया बेनिफ्राय दासान्दि थारुनफोर गायदों नामाथाय थास' थारुनफोराबोथ' दाबायदि बोथोरावनो गाया होमबा बेफोरखौ गायो गायनायालाय। जोंनि ओनसोलजोंबो एसे एनै गायोमोन ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय मालाबा गरसे गरनै रां आरजियो आरोना बेनो बिनिफ्राय जोंजों एसेथ' बिदि गैद्राया जेनेबा फुओ आबाद मावनानैनो माहाजोन जानाय न' बां लुनाय बा गारि घरा बायनो हानाय बिदि गैया आरोना जोंजों नोंथां। औ औ बिनिफ्राय ओश्रनोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आजिखालिथ' दिनैनि समाव गोदान गोदान आबाद फैदों।
औ
बायदिसिना जोंहा ओ स्ट्रबेरि आबाद फैदों बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा। स्ट्रबेरि बा ड्रागन फ्रुइट बा जोंहा तरमुस थाइबें बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु जोंनि जा लाइमोन देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो नोंथाङा?
औ जोंनि जे ओरै स्ट्रबेरिखौथ' बांद्राय नुवा आरो ना ड्रागन फ्रुइतखौ गोबां बे थरमुस बेखौबो गामि एरियावनोहाय गोबां गायनाय खौ नुदों आरो। ओ बे थरमुसजोंनो ओ दा ओ दाख्लै बावैसो जोबदों आरोना बिस्रानिया
औ औ।
गोबां मुलाम्फा जादों होननायखौ जों खोनादों आरो। सिगाङावबो गायदोंमोन गायबा माने बेजों मुलाम्फा जानायनि थाखायनो गायबाय थादों जानांगौ।
औ औ। नंगौ नंगौ जिहेथु आंनि बायदिब्लाथ' दिनै ओ जोंनि जा आबाद ओ मा होनो बेखौ? बिदिनो जोंहा तरमुस दङ, ड्रागन फ्रुइट दङ बे फोर गोबां दाम गोसा नङा होनब्ला दिनैनि समाव। जों ड्रेगन फ्रुइटफोरखौ थायसेयावनो जोंनिजा नैजौ नैजौ बा सेजौ लायो आरोना।
औ जोंनि थिंजाय ओरै केजि हिसाबै फानो आरो।
औ औ औ ओरैनो बेसेसो जाना दं नोंसोरनिजों केजि हिसाबै?
ओ दायो नैजौ होननाय खोनादों आरो आं माने इदि मारकेट खालामफेराखै आरो। नैजौखौ आं माने जोंहानि बिमाया लाबोदों आरो नैजौ होननानै खोन्थानायखौ जों मिथिदों आरो।
औ औ औ। ओ थिगानो अब्लाबो ओ साननानै नाय अब्लाबो जुदि केजियाव जुदि नैजौबा
औ।
जोबोद दाम गोसा। जानो हागौ नोंसोरनि ओनसोलाव खाथि खालायाव ओ आबादफोरा बांद्राय मावनाय जायो खोमा बेनिखायनो एसे खमाव मोननो हागौ ना नाथाय जोंनियाव थाइसेयावनो नैजौ सेजौ इदि लाखायो आरोना। दा बेनिखायनो जों हायोबा जोंनि जा लाइमोन ओरैनो ओ गोलैनानै थायो, मावा दाङा जेराव खामानिफोरखौ मोनाखै, जुदि हा हु दङब्ला आरो हाफोरखौ एसे मोजाङै नायनानै जोङो मावनांगौ आरोना नङाब्लाबो हा गैयाब्लाबो गुबुनजों लोगो लानानै लालायनानै ओ गुबुन हा गोनां मानसिजों लोगो ला नानै मोजाङै फोरमायना होनानै मावनो हायो मावनो गोसोबाथाय।
औ बेफोरबायदिजोंनो गोबां माने बेखार लाइमोनफोरा जिउ खुंलांनो हागोनखौ आं नुहुरो आरो ना बिदिजोंनो उम।
औ औ औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जिहेथु
औ।
जोंहाथ' गोदो गोदाय जाबायदि आबाद मावोमोन जोङो गोबां आबाद मावोमोन गोदो माइ आबाद खौल' बांसिन मावोमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो, बै समावथ' जोंहा जेबो मुलाम्फा जायाखै माइ मावनानै। नोंगौ जों बोसोरनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय बा बोसोरनैनि थाखाय जों मावनानै लाखानाय जायो बे खौ मोनजायो आरो। ओ राननानै थानो नाङा ओंखाम गोजाबाबोना थायो थांनानै थानो हाथारो। नाथाय जोंहा दिनै समावसो गोबां मुलाम्फा जागौमोन। माइनि दामफोरा ओरैबायदि दाम जानो हमदो दि समाव। जोंहा दाइनजौ गुजौ ओ सेरोजा बेफोरबायदि थांबाय दिनै दामा। जिनैजौ बेफोरबादि लायो आरोना। दा बिदिब्ला दिनै समाव जोङो बांसिनानो गायनांगौ ओ माइफोरखौ, नाथाय जोंहा दिनैनि समाव हा गैला गोबांनो फाननानै लाबाय बा गोबां बिदा फंबाय हा गुवार गुवारफोरा जोंहा एसेल' जाबोनो हमबाय दा जोंहा जाबोन हमबाय जोङो संसार जानाया दिनै जिहेथु जोङो रां रु थाफोरखौबो जोंङो बांसिननिफ्राय बांसिन नांगौ दिनै मुवा बेसादनि दामफोराबो बांद्रायानि सायाव बांद्राय जाबोनो हमदों बेनिखायनो हायोबा जोंङो आबादफोरखौ न'खरावनो एसे एनै जिहेथु जोंङो रोंगौथि मानसि जिहेथु जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो न'आवनो मैगं आरि खौ गायनानै जायोमोन दिनैबो जों गायनानै जानांगौ हायोब्ला एसे एनैखौ जाथे जोंङो गुबुनाव जोंङो गाज्रि मैगं थाइगंफोरखौ जुदि जों बायनानै जाया लाइ लाफाफोरखौ जों न'फोरावनो जोंङो
नोंथांनिफ्राय नोंथांनिफ्राय बेफोर माखासे खोथाखौ मिथिना मोननानै गोजोननाय थाबाय दे नोंथां एसेनोसै ओमबा
दे दे नोंथां समाबो गैला
औ दे